औ
हेलौ
औ नोंथां मा खालामदों
औ नोंथाङा आंनो ओरैनोजिरायनानै दङ
अ
औ
मोजाङैनो दं ना नोंथाङा?
ओ मोजाङानो औ नोंथां
औ औ आं नोंथजों माने मोनसे खोथासो रायजलायनो हरदोंमोन
अ नोंथां मा खोथा
खोथाया बेनो माने जोंनि बर'नि बैसागोनि बागै रायलायहरदोंमोन आं
अ रायलायनो हागोन दे
औ नोंथाङा माने नोंथांमोननि गामियाव बैसागुखौ माबोरै खुंनाय जायो एसे नोंथाङा फोरमायना होग्रोदो दे
ओ जोंनि गामियाव होनोब्लाथ' नोंथां ओ आं नुबोनाय बायदिबा जों गामियाव माने जोबोद गाजा गोमजायै बैसागु फालियो आरो ना ओ मोनसे समाव ओ माने जोंनि हारिमुनि दामनाय देनाय बेफोरखौ जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा बे गारनानै माने मोनसे गेजेर समाव माने गोदो सिगांनि समाव बेफोरखौ बाहायोमोन खिन्थु गेजेर समाव माने बेफोरखौ दोननानै माने जोंहा बै बक्स ब्लुथुथ माने बेफोरजोंसो बैसागुखौ रंजादोंमोन आरो ना माने ओमफ्राय खिन्थु नै बोसोरब्रै बोसोरबा सिगां बोसोरबासोनिफ्राय माने बैफोर जेरै बर'नि ओ दामग्रा आगजु खाम सिफुं सेरजा बेफोरखौ लानानै माने बैसागुखौ रंजाफिननायखौ आं जोंनि ओनसोल जोंनि गामियाव नुनो मोनदों आरो
औ औ औ
औ बिदिनो ओ बैसागु फैब्ला बयबो रंजाखांखायो नङा होमबा बयनिबो गोसोआ ओ बिदिनो जेरै बैसागुनि सानसे सिगां संक्रान्तियावथ' ओ बयहाबो मोसौ थुखैयो नङा होनबा
औ औ औ
उम
बायदि नेमखान्थि बानायनानै मोसौखौ थुखैबाय बेनि उनाव नेक्स्ट देव मानसिनि बैसागुब्ला माने फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां उन्दैया गेदेर खौ सनमान होबाय गेदेरा उन्दैनो अननाय होबाय औ ओमफाय बिदिनो ओ जोंनियाव ओरै एक थारिखाव माने बैसागुआवथ' जों बर'फ्रा न'खर न'खर हानजा हानजा मागि नङा होनबा औ जों गा बेयाव माने एक थारिखआव मागिनो हामा होनो आरोना।
औ औ औ
औ मागिनायबो नुवा बिबदिनो दुइ थारिकनिफ्राय माने न'खर न'खर मागियो आरो रंजायो मोसायो। उम न'खरा जा हरो बेखौ लानानै फैयो आरो बेनि उनाव जोंहा ओ सं सं ओ सात थारिखाव सा थिथि जायो आरो जों गामियाव राय
औ औ
ओमफाय नोंथांमोननिखिलाय माबायदिथो बैसागु फालियो फोरमायनानै होनो हागोन नामा।
अ जोंनि गामियावबो बिदिनो माने
खाम सिफुं जथा लानानै फालियो ओमफ्राय लोगोसे जेनेबा बैसागोनि गानग्रा जोमग्रा हिसाबै हिनजावफ्रा दख'ना गानो- आर'नाइ लायो आरो हौवाफोरा गामसा गानो गोदोनि दिनावथ' जेनेबा बिदि गस्लाानि गानलायनाय जेबो माबा गैयामोन गस्ला गिन्दिफोरजोंनो गस्ला गेन्ददिफोरजोंनो माने गामसा गाननानै गानफायोमोन आर'नाइ लायोमोन जेनेबा ओमफाय आथिलाव माने गामसा गानबाय आर'नाइ ला बाय ओमफ्राय मोनसे माबानि ओ इन्दि सिजों दानाय आर'नाइ खट गानो। आरननाय गस्ला बेबायदिनो गाजा गोमजा मागियो आरो। माइरं मागियो जेनेबा फैसा हराबा माइरं हर माइरं हरा बा दावदै हर इदि आरो।
अ अ
ओ ओमफ्राय बिदिनो बैसागुआव माने दोरोङारि हिसाबैथ' लोंनाय जानाय थाखायो इसे। बेवहाय माने दोरोङारि हिसाबै जौगिसिखौ बानायनाय जायो। जौगिसिखौ माने माइब्रानि आरो माथ निबो बानायो औ ओमफ्राय बिदिनो बैसागोनि उनावहाय सात बैसागोनि सातदिन उनावहाय मानो सात थिथि जानाय जायो?
औ औ नोंथांनि सातथिथिखौ माबायदि जायो?
जोंनिखि सातटिटिखौ बिदिनो गाजा गोमजायै हाग्रानिफ्राय मिथिंगायाव मोननाय माने गोखा गोखै मैगंखौ खांनानै जायो इदिनो सिब्रु मेैगं खिफि बेन्दों मानामुनि ओमफ्राय दौसेम मुगा दुन्दिया
औ
माने बेफोरबायदि लाइफां हारिनि मैगंफोरखौ
जायो औ।
आरो ओमफ्राय जोंनि बैसागोनि दामग्रा हिसाबैथ' बेनो थाखाबाय खाम सिफुं जथा सेरजा बायदिफोरा औ औ बिदिनो सल' खननानै देनाय बुंनाय नोंथाङा। मा मा होनदों नोंथां?
बैसागु नङा होनबा नोंथां
औ औ औ
बर'फोरा गोखा गोखैखौ मानि थाखाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ हेलौ हेलौ नों